हेल खाोनादों औ खोनादों। औ दायो ओ जों जोंनि आंगो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ए से सावरायनो नामा नोंथां?
हागोन।
औ बेबायदिनो ओ जोंनि बर हारिनि आंगो गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ‌ जोंहा बांसिनहै आइजो माहारिखौनो जों बुंनाय जायो आइजो माहारिया जाय गाननाय जोमनाय गाननाय जायो बेखौनो जोंनि माहारिनि बा जोंनि हारिनि सिनायथि थि होननाबो जों सानो। आथिखालाव बा जेरै सासे आइजोआ बर आइजोआ दखना गाननानै जेब्ला नागोर नोगोर सोहोरफ्राव फैयो बेराय बा बिथांमोननि गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावनो बिथांमोना नोगोर सोहोरावफ्राव बेराय अब्लानिया जों बिथांमोनखौ मिथियो जे दखना गाननाय नुब्ला जों मोनथियो अ बिथाङा मानि बर हारिनि आइजो होननानै बेबायदि जों बेनो जोंनि बर हारिनि सिनायथिखौ होदोंब्ला मुलुग दरबाराव होदोंब्ला बांसिन गाननाय जोमनायनि सोमोनदै आरोना गाननाय जोमनाय सोमोनदैहाय बिदि मुलुग दरबाराव जोंखौ सिनाय होदोंब्ला आइजो माहारि बेनि गाननाय जोमनायफ्रानो बांसिनै जोंखौ सिनायथि होदों आरो बर होननानै बेबायदिनो बेल‌'नङा आ जोंनि सेंग्रा बा बर' हौवा मानसिफोराबो सुबुंफ्राबो बेबायदिनो गामसा गानो गामसा गाननायाबो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नङा होमबा नोंथां नंगौ औ बेबायदिनो जोंनि गाननाय बा गुबैयै दखना आरो बेबायदिनो फास्रा, जोमग्रा, फालि, आरननाइ गामसा बेफोरखौल होनना बुंजायो गुबैयै आरो आथिखालावबो जों गोदान महरै नुनो मोनदों मा होनबा जेरै ओ गस्ला गानो आरननाइनि नङा होमबा हौवाफोरनि गस्ला औ बेफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनदों आथिखालाव नोंथाङा ओरैबादि नुदोंना नोंथाङा नुदोंना जे जोंनि गामसायावबो जों आरननाइनि आगरखौ जों गाननाय नुनो मोनो गाबो फोराव होनानैबो
नंगौ
बे बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां ना गाज्रि मानोना आरननाइया जोंनि जोबोद मोनसे गोथार ओ मोनसे गानग्रा जेरै जों बेखौ सनमान होनो थाखाय होनाय जायो आरननाइखौ नगौ ना नङा नोंथां? बेखौ जों गामसा गानबा एसे आथिंङाव थाबा मोने बेयो एसे गाज्रि जागोन नामा बेनि आगरा नंगोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायलाय खनथिबा इसे
नोंथांनि गावबा गावनि नोजोरनि सायाव गोलैसिगोन बायदि आं मोनो मानो होनोबा जेरावखि होआ मानो जों बे मोनसे हाजो आग र बेफोरो जाहैबाय बर'नि आगर
आगर आरो बेहाय आरननाइयाव जाय आगरखौ सोयो बेखौ जों गामसानि रुगुङाव सोनायखौनो बुंदों होनाखै होनबा नों ङा नाथायबा बे आरननाइखौथ होनो थाङाखैना। बे आरननाइनि आगर खौ सोना होदों नाथायबा बे आरननाइखौ सोथाराखै आंनि नोजोराव बेखौहाय माखासे खामफानि थाखाय
गावबा गावनि नोजोरावहा आलदा आलदा जायो नंगौ।
बर'नि गामसा होननानै सिनायो मानो होनबाथ गामसाखौ जोंहा आसामनि थागिबि हो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मान सिबै गानो जेरैजाय माख खासे दङ बा सा हारसा गामसा बर' गाम सा जेब्ला बे आर'नाइखौ आगर आर'नाइनि फाहार आगर खौ सोयो। अब्ला बेखौ बर' गामसा होननानै जों डाइरेक्टयै थांखिनो हायो होननानै आं सानो
नङा आं ओरैबो बुंजायो खि बर' गामसा होनबा आर'नाइनि आगर थाबल बेखौ बर' गामसा होनना बुंनाय जाया। मानोना सिगाङावथ बियो आर'नाइनि आगर खौ होनानै जों गामसा बेबायदि गाननायखौ जों नुनो मोनामोन। नङा होमबा नोंथां। बेयो दाखालि साननै सो फैदों बारा बांद्राय बोसोरबो जायाखै बेबायदि गाननाया। आं सरासन स्रा नुनाया बा द बोसोरसोल जादों। खोमा नाथाय जोंनि गामसाया जोंनि बर'नि गामसाया ओरैबायदिखा जोंखौ रावबो दाननो हाखाया जोंनिया। गिदिर जायो गामसाया आरो गोथां गाबनि जायो नङा होमबा?
गोथां जायो आवजार खालार जायो नरि खालारबो जायो।
नाथाय बांसिनखौनो जों गोथां गामसाखौ गोथां गाबनि गोथां गाबनि गामसाखौ गाननो नु गाननाय नुनो मोननाय जायो नंगौना नङा नोंथां औ बेनो जोंखौ सिनायथि होखायो जे बे गोथां गाबनि गामसाया बर'फ्रा गाननाय सरासनस्रायै होननानै आरो बेबायदिनो दस्रा बा आलादा हारिनि बां सुबुंफ्रा गोथां गाबनि गान गामसाखौ गाननाय जों नुनो मोना बिथांमोना गुफुर बा एसे आलदा आलदा गाबनि ओ गामसाखौ गानो बिथांमोना। बेबायदि जेबो नङा बेफोरो औ आं बेफोरखौ कन्ट्रभारसि खामनो सा सानाखै नोंथां ओैरैबायदि सावरायलाय दों सरासन दा बे जों सावरायनाय बायदि औ बेल' जों ओरैनो सावरायलायनायल' जेबो नङा दायो जाहैबाय जोंनि गुबै बिथिङा जोंहा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
बेबायदिनो जों आथिखालाव एसे एनै दख'ना दानाय बा गामसा दानायखौ जों गोबां नुनो मोनला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आंनि गामियावनो आं बा आंनि ओनसोलावनो आं नोंथांनो बिदिन्थि होनो हायो जोंहा न' खरावबो गोदो आइ मोना बा मादै मोना गोबां जि दायोमोन नाथाय दानि आथिखालनि सिख्लाफोरखौ आं जि दानायखौनो नुनो मोनला बा बिथांमोना रोंलानो। एसेबो बेखायनो दाना मा जादों मोन फा मोननै सासे सासे गावबा गावनि ओ प्राइभेट वेभिंफोर खुलिना लायो बिथांमोनहा गोबां रां खावरि खामायगास सिनो बेबायदिनो दानानै नंगौ बिथांमोननि गसंनानै थानाय बा रांखावरि खामायनायनि बे मोनसे ओ हेफा बिथांमोनखौ हेफाजाबबो होदों बेहाय बेबायदिनो बिथांमोना रांखावरि खामनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय जिफोरखौ बिथांमोना दावगाहोबोदों आं बेखौ सानो आरो नोंथां।
माने जोंहा दानाय लुनायाव आइजोफोराल' आखाइ होआलासिनो जुदि हौवाफोराबो आखाइ होयोब्ला जोंहा साबसिन जायो। ओनसोल लानानै बेहाय खामानि मावो जोंहा नि ओरैजाय सोनाब ओनसोलथिंजाय बेखौनो गुबै न'खरनि जिउ राहा हिसाबै लानायलाय मोनसे न'खरावहाय गंसे इसानसालि फसंनानै लायो आरो बे लानायावहाय हिनजावाबो आरो हौवायाबो सानैबो मदद होलायनानै जिखौ दिहुनो आरो। दिहुननानै न'खरखौ सालायनो लानो हायो। हिनजावा बो नङा हौवाफ्राबो आथिखालाव दायो आथिखालाव माइरें गुबुन जायगायाव दा खायो जोंनि बर' समाजावल' आं दानायखौ नुनो मोना।
नोंगौ ओ नोंथाङा सुवालकुसि होननाय जायगाखौ खोनादों जानो हागौ।
खोनादों आरो आं थां बायबो
थांबायना? बेहाय इसे जिफोरनि दाम बेसेनफ्रा एसे खम जायो सरासनस्राजों जेराव बांसिनै बायो दाया आथिखालाव जों हाबा जानायावबो जेरा हिनजाव गोदाननि थाखाय दख'ना नांगौ जायो बा सादरफोर नांगौ जायो हारसाफोरनि थाखाय बेफोरो गोबां दाम गोबां बेसेन गोसा जेरै फातनि दख'ना होन बा मुगानि दख'ना बेफोरनो बेफोरखौसो गाननायखौ नुनो मोनो जों हाबायावहा हिनजाव गोदानखौ बेफोरखौ जुदि बिथांमोना सरासनस्रायै जायथुबा जोंनि सवालकुसियावहानो बांसिन कारखाना दं नालाय इसान दानायनि बेहाय फैबा एसे खम मोनो नामा दस्रा जायगा फोरनि साय आं बेखौ सानो आरो बेहायनो मोजां नांगौ बेबायदि गोबांथार बेहाय कारखाना दङ वेइभिं दङ नंगौ
हुवालकुसियाव ओरैबायदि गंफ्रोमबो न'खरनि बिल्डिंनि गोजौ सादावहाय टेरिस्वहाय मोन ब्रै मोनबासिम इसानसालि थिखोनानै लानाय दङ बे जायगायाव हाय पाठनि दखना पाठनि मेक्ला सादरा गोबां जायो बिनि थाखायनो बिसिनि एसे दामा माने खम जायो
खम जायो औ आरो नोंथां दाना माथो मेचिनाव दानायबो ओंखारोनो बेफोरो गाज्रि औ मोजां नङा ना मा नो औ बेफोरसो बांसिन बाजाराव ओंखारोम मा दानिया गाननायाव
नोंगौ माने सम खम समनि गेजेराव बांसिन दिहुननो हायो जोङो कारेन्टजों दिहुननाय मेचिनाव आखाइजों दायोब्ला बांसिन सम नांगौ जायो
थ' इसे फारागथि थागोन खोमा आखाइजों दानायजों आरो मेसेंजों दानायजों
आलादा जायो आरो मेसिनजों दिहुननाया आलादा जायो
औ आखाइजों दानाया साबसिन जायो नामा
नोंगौवा आखाइजों दानाय जिफोरा साबसिन जायो बाहायनायाव गुरैसिन जायो आरो बे हाया गोबावसिन जोरो
नंगौ थ' बिबायदिबाथ' जोंनि मेसिनजों दानायखौ जों बांसिन हाथाय बाजाराव फानहरोब्ला बा ओंखारहोयोब्ला मानसिफ्राथ' बेखौनो गोरलैयै मोनो नालाय खम दामावबो एसे मोनो बेखायनो बेखौ बेखौनो बायनानै बांसिन गानगोन नङा होमबा नोंथां बेबादिब्लाथ' जोंनि आखाइजों दानाय जों गावबा गाव मोन एफाम मोननै जानाय वेभिंफोराव बेखौथ' ओ ख'हा जालांगोन बिदिबा मुलामफा
नंगौ जोंहा आसामावहाय बैदि पावारलुम मेसिन जायखौ कारेन्टजों दायो बेखौहाय हेन्दलुम सेक्टरा बेन खालामनानै दोनदों जाहाथे गामि खनानि गोथौनि आइजोफोरा इसानाव जि दानानै गावनि नखरखौ सालायो बेफोर जाहाथे गाग्लोब जाया माने सिङाव गोदोनानै थासिना बेफोरनि थाखायनो बैफोर आयेन नियमफोरखौ जोंहा आसाम सरकार खालामनानै दोनखादों जाहाथे आखाइनि दानाय हाबाया जोंनिया थाबाय थायो जोंनि गेजेराव
नंगौ नोंथां औ बेखायनो बेफोरखौ ओ दावगाहोनो नाङा आरो जाहाथे जोंनि आखाइजों दाग्रा बा हेनलुम सेक्ट'रा जोंना दावगाबोयो बेखायनो जों बे मेसिन लुम बा पावार लुमनिखौ जों बाहायनो नाङा आं बेखौ बेखौ सानो आरो नोंथां बेबायदिनो औ अब्लासो जोंनि आइजोफोर बा जोंनि बर' माहारिनि नङाबा जाय जाय जाय हारिफोरनि सुबुंफ्रा हिसान दानानै गावनि जिउखौ सालायबोदों बा नखर बिथांमोना अब्लानासो थांनानै थानो हागोन बेबायदिनो नंगौ नोंथां जोंना समा जाबाय
दे बिदिब्ला
नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोनथों